औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ नोंथां अ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होनना नोंनियाव हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ
अ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दानाय लुनाय। मा गोदोनि समाव जों बर' आइजोफोरा माबायदि दायोमोन दानाय लुयोमोन। बा आथिखालाव जों बर'फोरा दख'नाफोरखौ दागोना दाला बा गोदोनि समावथ जों गोबां। आदै बा मादै मोना बाजै मोना माखासे दखनाफोरखो दायोन बा दानानै गाव गावनो गानोमोन आथिखालाव बैफोरखो जों बांसिनै नुनो थांलिया। बिनि सायाव जों सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बिनि बाग गै हेलौ।
औ औ।
अ फोरमायदो एसे नोंथां।
औ। गोदोनि दानाय लुनायजों दानि दानाय लुनायजोंथ बिराद दिफारेन्स जायो।
औ थारैनो।
ओ सिगांङो इन्दि खुन्दुं आरि लुनानै जिखौ दानाय जायो मोन खोनादों।
औ खोनादो। हेलौ। खोनादोंना ओनथांङा।
हेलौ।
खोनादोंना मा होनदों नोंथांङा? हेलौ नोंथां। खोनाना खोनायाखै नोंथांङा हेलौ? हेलौ नोंथां हेलौ। हेलौ। खोनादियासै मादों नोंथांनि सोदोबखौ
खोनादों आं खोनादों।
अ दे बुंलाय नोंथां।
आ
देलाय बुंबावलाय एसे नोंथां?
औ औ। गोदोहाय। इन्दि खुन्दुं दिहुन इन्दि खुन्दुंजों लुनानै जिखौ दानाय जायोमोन खुन्दुं दिहुननानै।
औ औ औ। नोंगौ हेलौ। नोंथांनिया एसे फब्लेम जादों खोमा नेटआ नोंथां? खोनादोंना हेलौ।